ओ नोंथाङा खोनादों ना औ नोंथांखौ ओ फन' हरनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हरदोंमोन नोंथां नोंथाङा सम दङ ना
औ दङ नोंथां बुंलाय
औ ओ बिदिब्ला नोंथांनि न'खर एबा नोंथांनि गामि एबा ओनसोलाव औ अनला ओंख्रिखौ माबायदि संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां अनला ओंख्रि बुङोब्लाथ' अनला ओंख्रिया जोंनि बर'नि मेन ओंख्रि नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जों बर' सुबुंफोरा गासिबो न'खरावनो माने जानाय जायो आरोना नों
औ नंगौ नोंथां
बुंनो थाङोब्ला जों गामियावहाय माने अनला ओंख्रिखौ ओरै बिसा संनाय जायो ओ जेन अनलाजों दाउ माने मेन ओंख्रियानो माने बर'ना अनला नालाय अनलाजों दाउ ओ जोबोर मोजां जायो आरो ना माने अनलाजों दाउ आरो अनलाजों ओ अमाबो संनानै जानो हायो ओ जेरै अनला ओंख्रिखौ मा माजों संनानै जानो हायो बुंब्ला ओ अनलाखौ जोङो खारैबो जानो हायो खारैजोंबो बानायना जानो हायो आरो माबा मा होनो बेखौ ओ मैखि जेरै गोखै होनानैबो जोङो अनलाखौ जानो हायो आरो नोंथां ओ बुंनो थाङोब्ला अनला ओंख्रिखौ संनायनि जाहोना जाहैबाय माने बेखौ फार्स्टावहाय माइरंखौ एसे सुना लाग्रोबाय सुना लानायनि उनावहाय एसे दैखौ सर' होनानैहाय ओ जोङो माने मेसिन एबा हो थबसिफोरावहाय देनानै लाना हायो नोंथां ओ बिनि उनावहाय जोङो उम अनला ओंख्रियाव होनो गोनां बा ना एबा अ अमा बा दाउ बेफोरखौ जोङो माने फार्स्टावहाय सुनानै एवफ्रामनानै लाग्रो नांगौ नोंथां बिनि उनावहाय ओ जोङो औवा मेवाय जायखौ बुङो औवानिफ्राय मोनो ओ बेखौबो जोङो होयोब्ला बेखौबो आरामसे हानानै लाग्रोनांगो लानायनि उनाव ओमफाय बै देना लानाय अनलाखौ बा अनला गुन्दैखौहाय जोङो ओ माने खायफा खायफाफोरा आलदा आलदा सङो आरो ना नोंथां माने जोंहानि माने जोंहारे न'खराव संनाय संनायखो आङो नोंथांनो फोरमायनोसै माने ओ फार्टावहाय बे देना लानाय गुन्दै खो माने दै गुदुं गोदौबाय थानाय दैयावहाय गोदौबाय थानाय दैयावहाय माने होसननानै बा दैजों गलायनानै बा ओरैनो ओ गुन्दैहै बाबो लगायनानै होनो हायो आरो ओ नोंथां दैगुदुंवहाय ओ होनाय नुय उनावहाय ओ खारै खारै आरो संख्रै होननानै जोङो खो गो खोस्लिजोंहाय एरबाय थानांगो आरोना नोंथां ओ बेनि उनावहाय जायबा जोङो एवफ्रामनानै लानाय ओ अमा बा ओ दाउ बेदर बेखौ जोङो बै अनलाया ओ एसे ब माने एसे मोजां जायोब्लाना बेवहाय जोङो बै एवनानै लानाय बेदरफोरख माने होसननो हायो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो होसननानै एसे गोबाव माने बेखौ ओ मोनहोनांगो आरो मोनहोनायनि उनावहाय जोङो बै अनलाखौ बा ओ दाउ दाउजों अनलाजों संनायखौ जोङो खारै एबा संख्रै नांदना नाङाखै बेखौ माने साखिनानै ओ जोङो गावनि नांगो बायदि जखाखिनिया जायो बाना जों इखो माने खांनानै दोननो हायो नोंथां। आरो बिल' नङा अनला ओंख्रैखो जोङो गोबां रोखोमनि संनो हायो जे जेरै ओ खारै खारै संनायनि उम जाहोनखौथ' आं खोनथाखाबाय आर रो मैखि संब्लाबो बिदिनो खारैनि जाय गायावहाय मैखि होनानै जोङो गोखै अनला माने जायखो मैखि होनो। बेखौ जोङो बाहायनो हायो नोंथां। ओ मैखियावबो ओ बिदिनो बेदर ओ दाउ बेदर बा अमा बेदरखो जोङो। होनानै संनो हायो नोंथां ओ बेखिनियानो नों थाङाबो एसे ओ फोरमायनानै हो अनला ओंख्रिनि बागै
औ ओ थिग नोंथां बेफोर बायदिनो जोंनि न'खर एबा गामि ओनसोलाव अनला बुंनाय बायदिनो सङो आरो नोंथां ओ थिग बेबायदिनो जों जोंनो अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो माइरं ओ एसेनि गोनांथि जाग्रोयो नङा होमबा नोंथां ओ बिदि ओ माइरं गोब गोबांबो लाग्राया एसे जों ओंख्रि जानो थाखाय माइरंखौ एसे बिबां नि सोमनानै दोनो खुरै एबा बाथियाव
औ
बिदिनो जेब्ला बे माइरंङा एसे ओ रुयो अब्ला जों ओ बे माइरंख खौ ओ देनो थाखाय जों थबसि एबा ओ बिदिनो ओ दिंखि एबा उलारफोर खौ देयो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दा ओ बे जेब्ला ओ बे ओ देना दोननाय ओ अन गुन्दैखौ जोङो संनो थाखाय जोंनो गि गिबियाव ओ सारायाव दै लाग्रोयो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
ओ जेब्ला बे दैया ओ गोदौब्ला जों बे दे देना दोननाय अन गुन्दैखौ जों बिदिनो ओ सास्रो सास्रो बेयाव होयो आरो नाय दैयाव औ थिग बेबादिनो जोङो बे अ अनला ओंख्रिखौ जों बिदिनो खेबसेनो अन गुन्दैखौ ज' होबोला जोंना अनला ओंख्रिया जोंना ओ बिदिनो लद्रा लद्रा जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जोङो बे अनला ओ जेनबा अन गुन्दैखौ जोंस सास्रो सास्रो एसे एरै एरै होयो नङा होमबा औ ओ थिग बेबायदिनो ओ ओ बिदिनो ओ जा उम खारै नि खारै होयो नङा होमबा बे अनला ओंख्रैयाव अनला खारै होनानै अ बेयाव खारै होनानै खारैखौ एस जेनांगौ बिबांनि नांनाय होबाय थिग बिब्दिनो बे अनला ओंख्रियाव जा नोङो ओ दाउ बेदरफोर होयोब्ला बे दाउ बेदरखौ जोङो गिबियावनो एवखांना लानानै जेब्ला अनला ओंख्रिया गोदौ जोंङो अब्ला बेयाव ओ दाउ बेदरखौ होयो नङा होनबा नोंथां
अ नोंगौ नोंथां
जेब्ला अनला ओंख्रिया ओ मोननोसै सम जायो ओ जों बेयाव गंगार दुन्दिया होयो आरो मोदोमनो थाखाय
औ
औ बिब्दिनो जों ओ अनला ओंख्रिखौथ' बारा लाव लाव जाया बिदिनो जों गथासो जायो नङा होमबा।
औ नोंगौ नोंथां
थ इसे फोराननानै जोङो ओ। अनला ओंख्रियाव गथा जायो आरो अनला ओंख्रिखौ बुंनो थाङोब्ला गोबां मैगंफोरजों जाजायो नङा नङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
ओ बुंनो थाङोब्ला बिदिनो जोंनिया औवा गाजा बिदिनो ओ मुलाखुथि जायखौ जोङो मुला गोथांखौ जोङो हानानै सान्दंआव फोराननायनि उनाव जोंनिया मुलाखुथि जायो नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां
ओ बे मुलागुथिजों सङो बिदिनो बासिखि बिबार आरो बिदिनो ओ आलुफोरजोंबो संना जायो जेबो गैयाबाबो
औ नंगौ नोंथां
औ ओ थिग बेबायदिनो ओ ओ बिदिनो जोङो बेखौ जों अनला फाख्रिबो सङो बिदिनो अला फाख्रि बुंबाथ' जोंनिया बिदिनो लाइ गोरलैफोर थाब्ला बे लाइ गोरलैजोंबो जों अनला फाख्रि संजायो
औ
ओ थिग बेबायदिनो ओ अनला मैखि बुंब्लाथ' जोंनिया बि अनला मैखि संनो थाखाय जों गिबियावनो ओ जोङो बिदिनो थाइगिरजोंबो अनला मैखि सङो अनल मैखियाव जोङो अनला मेखियाव जोङो जोङो ना होनानै बांसिन सङो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
थिग बेबायदिनो ओ अनला अनला खारैखौ जोंनिया ओ जोंनि ओ बर' हारिनि मोनसे जे फोरबोफोराव बाहायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
हराव जोंनिया जेनेबा हिनजाव गोदान एबा खैना गोदानखौ बे हाथा खुरनायावबो अनला ओंख्रैखौ संनाय जोंनिया नेमखान्थिया जोंनिया गोदोनिफ्राय दोङो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जोंनिया हिनजाव गोदानखौ ओ हरनि समाव अनला ओंख्रिखौ संनो होननानै गासै ओ रायजो राजाफोर नो बिदिनो अनला ओंख्रिखौ ओ अनला ओंख्रिजों ओंखाम बोथिसे जाहोनाय नेमखान्थिया दोङो आरो
औ
थिग बे बेबायदिनो आरो मोनसे फोरबो दङो जोंनिया जा बे ओ माइरं गोरलै नौवोन जानाय‌ ओ बेयाव आघोन माखो समावबो जोंनिया अनला ओंख्रि जानाय नेमखान्थि खान्थिया दङो आरो नोंथां
औ औ नोंथां
बेबायदिनो ओ बुंनो थाङोब्ला खारैया जेनेबा मानिफ्राय ओंखारो बुंनो थाङोबाथ' जोंनिया खारै खारैया जेब्ला जों खारै बानायनो थाखाय जोङो बे थाइगानाय जेनेबा थालिर बिफां बे थालिर बिफांखौ जोङो दानफायनानै बबेबा ओ लानदां फोथारफोराव एबा गुवार जायगाफोराव बे साल बिफांखौ जों दानफायनानै बेयाव ओ दुब्लि एबा फोथाराव रोगाना लांगोन नङा होमबा नोंथां औ बेयाव रोगाना लांनानै बेखौ ओ थालिर ओ बिफांखौ जोङो बिदिनो जिरो जेनेबा गोबा गोबा जोबनानै जों सान्दुंआव लामना दोनो आरो नोंथां ओ थिग बेबायदिनो ओ सान्दुङाव लामखांना दोननायनि उनाव जेब्ला खारैया रानो अब्ला जों बे खारैखौ ओ जमा ज' खालामनानै जोङो सावो आरो सावखांनानै जा ओ खारैया साव ओ जेन'बा खामनो एसे टाइम नांगौ बिदिनो खारैनि मादाफोरा एसे सम नांगौ नङा होमबा खामनो थाखाय थिग बेबायदिनो खारैआ जेब्ला खामजोबो अब्ला जों बेखौ मोजाङै सालिनानै न' फारसे लाङो न' फारसे लांनानै जेनेबा बे खारैखौ जोङो बिदि ओंख्रिफोराव हो थाखाय सरो आरो माबा मोनसे आइजेङाव दोननानै
उम
औ थिग बेबायदिनो खारैखौ ओ बे उम खारैखौ जों बे थालिर बिफांजोंल' बानायजाया जोंनिया बिदिनो मैथ्रु बिफां आरो बेसर र ओ सा-साबा एबा बेसर सा ओ अ बेसर साबाजोंबो जों बानायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
औ बिदिनो ओ खारैनि बेसेनाबो बुंनो थाङोब्लाथ' दा ओ गोबां बांदों खारैनि बेसेना बिदिनो। सेरसेयावनो नैजौ बिदिनो ओ थामजौ गाहाम आरो नोंथां।
औ औ।
औ। ओ नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलावबो बिदिनो अनला खारैखौ बिदिनो माबाफोर फोरबोफोराव बाहायो नाम नामा नोंथां?
औ नोंथां जोंनाबो। जेरै हाबा माने हाथा खुरनाय बे हाथा खुरनायावहाय माने खैना गोदानखौहाय जोंना अनला ओंख्रि बानायनो होनाय जायो आरो नोंथां। माने अनला ओंख्रि बानायनायखो माने गासै सुबुंफोरनोनो गामिनि रायजो राजानो सुबुंफोरनो गासैनिबो बे खैना गोदान संनायाव अनलाखो माने जाहोनांगो आरो माने बियो बर र'नि मोनसे नेमखान्थि नोंथां माने हाथा खुरनाय होमब्ला जोंना अनला हारिया मेन बे अनला खारि माने जोंना बर'नि हाबा नालाय हाथा खुरनाय बे अनला खार रे मेगं अनला मेगना माने थाथारनांगो आरो नोंथां माने बे अनला ओं माने गासै सुबुङानो गासै मानसियानो जुदि मोनजायोब्लासो माने बियो मोनसे ओ खैनानि संनाय मोनसे अनला ओंख्रै माने हाथा खुरनाय मोनसे नाम थायो आरो नोंथां खैनानि आखाइनिफ्राय जानाय मोनसे बे ओ हाथा खुरनायाव जानाय मोनसे नेम खान थि दंखायो नालाय बेखायनो जोंना बे बे अन लायानो माने
औ माने जोंनिया औ। औ जोंनिया बेफोर नेमखान्थिया आगोलनिफ्रायनो सोलिबोखाबाय दं नङा होमबा नों थां जोंनिया माने ओ बेफोर हाथा औ औ हाथा खुरनायाव बिदि अनला ओंख्रि संनायाथ'ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबायदों आरो दाबो बिदिनो ओ सोलिबाय दङ आरो नोंथां। बिदिनो जोंनिया माइरं गोरलैनि थोगि होनाय आघोन मांखो फोरावबो बिदिनो गोदोनि बायदिनो ओ सोलिबोदों आरो नोंथां औ ओ औ औ नंगौ बिदिब्ला नोंथां जोंना ओ समाबो जाना फैबाय नङा होमब्ला नोंथां औ। नोंथांजों अनला ओंख्रिनि बागै ओ सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ जागोन नोंथां
औ दे बिदिब्ला नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'सै।